अह खोनाद आंथ दा जिरायनानै दं। ओम दानि फुङाव आं इसे खामानि मावनो माने दा फुङाव दिनै मावथवाखै। फै दे आङो ओमफ्राय दायो दसे थां सै माबा खामानि मा मावनाय जायो साननोसै दानिसो आङो फुङाव सिखारनानै मोखां आइथि आखाय सुनानै उम फुटबल खेला ज दोंमोनना सोलिगासिनो उम फिफा बेखौ आरो नायदोंमोन आरो दा दिनै उम अ दिनै मेथ सा उम माबालै अ कलम्बीया कलम्बिया हादर आरो मा मोनबाथाय आं र र र कलम्बियाजों
कलम
अ उजबेकि स्तान उजबेकिस्तान बेयो जाबाय एसियानिनो हादर।
उम उम उम उम अ ए सियानिनोमोन ना?
कलम्बिया आरो ओजा लेथिन आमेरिकानि जोबोद मोजां जादों खेलाया।
मेटसा माबोरै जाखो सोर मोनसे टिमा देरहाखो?
टिमाथ' कलम्बियानो देरहाबाय। गलथाम गलसे। उजबेकिस्ताना गलसे होबाय। कलम्बिया आरो गलथाम। जोबोद मोजां जादों खेलाया। ब्यायाबो उम जोबोद खस्थ' खालामदों नारदों। ओमफ्राय आरो इसोरबो बानायदोंमोन। उजबेकिस्तानाबो दिफेन्दिं खालामदों जोबोद मोजां खेला गेलेदों।
आंथ' नायनो
औ आङो आरो आं ओं नायदों बिराद फुं टाइमाव टाइम मोनो नालाय। सोलाबनायखाय नायदों।
माबानि नायासै नोंथाङालाय मोनायाव जादोंमोन ना?
अ मोनायावबो नायदो आङो सारि दसथानि ना मायाव जादोंमोन। सारि दसथायाव बेखौ नायदों पर्टुगालजों उम। नायदों फ तुगालजों कंग'मोन नामा? द्र' गेलेनाय दे मोननैबो ओं ड्र' गेलेदों। मोन वान वान। मोननैबो टिमा वान वान गल खालामनायसै।
पर्तुगालनियाबो वान ना?
अ
उम
वान वान ना टु टु मोन बा आसा खालामदोमोन मानोना पर्टुगालाव सासे गिदिर माबा खेला गेलेग्रा दंमोन ना? सल' गेलेग्रा रनाल्द' होननाय बिथाङा एसे मुंदांखा मुलुगावनो मुंदांखा। था फुटबल जोलुर गेले ग्रा। बिथांनि थाखाय आसा खालामदोंमोन आरो। मानसिफ्रा पर्टुगालखौ देरहागोन होननानै। नाथाय। देरायासै द्र' खालामनांगौ जाहैबाय उम रनाल्द'आबो सोनो हायासै।। दे हाबो नाजाथाबदोंमोन। खेला गेलेनो।
उम उम गोबां मानसिफोरा आसा खालामदोंमोन आरोना।।
उम दिनै हरनि मैया हरनि खेलायाव। गोबां सुबुंफोरानो नायदों हराव। नायनाय मानसिफोरा सस। ससियेल मिडियाआव। नायनो माबा फोरा। गोबां जादों दे गुजि लाखनि बारा थांदों नायनायफोरा आरो स्टेडियामावबो। बाजि रोजासो नायदों नो आंं गोबां नायदों मोजां मोनदों। मोनना। खेला गेलेगिरिया। गिदिर मुंदाख दं नालाय औ नंगौ-नंगौ उम-उम।
उम
जायासै।
जायासैना।
आरो खेलानि माबाना खेला नालाय। नों माब्ला मा जायो हमना मोना माने ओ-ओ बुंनो हाया।
होमबा नोंथाङा दासान्दि नायगासिनो वर्ल्ड कापखौ ना
नायदों
फुटबला दा मुलुगदांखा बिराद माबा मुंदांखाया खेलायाव गोग्लैयो बियो फुटबलानो गिबिसिन मुंदांखा बिनि उनावसो जोंनि आरोबाव दाहाज फुटबलाव ओम खिफा काप होननाय खेलायाव गेलेनो सुबिदा मोनासै गोबां नाजाबाबो दुखुनि बा आरो बियो मोनसे नाजादोंबाबो
उम उम उम
फिफा वर्ल्ड कापआबो बोसोरब्रैजोंसो खनसे जायो ना लाय बिनि थाखायनो बे खेलाखौ नायनो एसे जस जायो आरो
उम
सुबुंफोरा ओम ओम नायो। फिफा उल्ड कापाव एबार बोसोराव ब्रैजिदाइनथासो टिम हादर गेलेदों एबा दा दिनैजों माबाया फार्स ग्रुपफोरा जोबजोबसिगोन गाबोननिफ्राय आरो सेकेण्ड ग्रुप हाबसिगोन फिफा वर्ल्ड कापनि प्रेसिडेन्टआ प्रेसिडेन्टनि नामाबो इनसेन्टिन' बिथाङा जोब गोबां बोसोर फिफा वार्ल्ड कापखौनो सामलायबोगासिनो दं। मोजां बिथाङा जोबोद मोजां। बिथाङाबो खेला गेलेनायखौनो नायगासिनो दं। दाथ' फिफा गेलेनाया माबा बेयाव आमेरिका जुथाय हादर आरो मेक्सिक' बे मोननै हादरावनो जादों बिसोर मोननै हादराबो मान नांजाबलायनाय नालाय एबार फिफाखौ मोननै हादराव लानाय जादों आरो
उ उ उ उ
मोननै हादर ना होमबा?
ओं मोननै हादरावनो लानाय
उम औ
थांनाय बोसोरावबो नैरोजा नैजिनैआव जादोंमोन नामा? नैरोजा नैजिनै मायथाइयाव फिपा वर्ल्ड कापखौ आरजिन तिनाया देरहानो हाद दों आरो
उम
आर्जेन्टिनियानि ग्रुबाबो थांखांबाय गेलेनाया जोबोद मोजां जादों इनाबो ओं मोजां जादों बाब नायजोबदों आङो बा मेसि दङ इयावबो जोबोद मुंदांखा गेलेगिरि
उम खोनानाय बादिबाथ मेसिया गलथाम सोदों होननाय खोनादों आरो
औ नंगौ नंगौ नंगौ मेसिया आरो ओरै जाय खद बिमुंबो मोनदों ओं हारसिं सोदों बिथाङा गिदिर मुंदांखा प्लेयारनि मादाव
उम
फुटबल वर्ल्ड कापाव बिथाङानो बांसिन सिन गल सोनाय जाबाय आरो मोनसे खेलायावनो अ गलथाम बिनि उनाव बिदिनो मुंदांखा खेलागिरि दङ होमबा फे होननाय ओमफ्राय इंलेण्डनिबो आमेरिकानिफोरनिबो बिथांमोनाबो गलनै गलनै सोबाय बे खेलथासो गेलेनायावनो ओ
जोबोद मोजां।
ओमफाय नोंथाङा जोंनि हाद दोरखौबो जेनेबा फैगौ बोसो फोराव फिफा वल्ड कापआव गेले-गेलेनांगौ जेनेबा गेलेजानो लुगैयो ना लुगैया?
जोंनि हादराबोथ' फिफा वल्ड कापआव गेलेनांगौ। मानोना जोंनि भारत हादराबो जोबोद सुबुं अनजिमाजों बुंफबनाय। जोबोद मोजां खेला गेलेगिरि दङ'
उम
जोबोद बिदिनो
उम उम उम
बाहायनांगौ जायो। खेला गेलेग्राफोरखौ मोजां जां बानायनो। आरो जोंनि भारत हादराबो गोबां नाजादों बिदिनो आइ पि एल ना आइ एस एल आइ एस एल आइ एस एल खेला बानायो बोसोर बे आइ एस एल खौ बानाय दुरान काप दङ बेफोरबायदिनो काप गेलेनायजों कम्पिटिसन मा बाहायनानै गोबां एसे दावगा होनो नागाजि नाजागासिनो थेवबो जों मुलुग दावबायनायाव मुलुग बादायलायनायाव जायगा मोनासै आरो बेनो एसे दुखुनां थाव बाथ्रा। बेयाव माने बहुत कान्ट्रिनि सिनाव दं। जोंनि भारत हादोरावबो गोबां मोजां मोजां खेला गेलेगिरिबो दं आरो जा जोंनि बेराफारसेथिं आसाम हादरावबो जोंनिनो बिटि सि आवबो गोबां ओं फुटबल गेलेयो। बर'निनो मुंदांखा फुटबल गेलेगिरिफोर जेरै हलिचरन ब्रह्म हरिचरन नार्जारी नामा ओदा दुर्गा बर' होननाय आरो सानैसो सुबुंबो दंबावो आं बिसोर नि मुंफोरखौ बावबाय। आरो जा सानैसो गथ'फोरबो जोंनिनो बर' सुबुं इउरप हादरफोराव जायो खेलाय गेलेनो ट्रेनिं लानो थांगासिनो जोबोद मोजां।
गेलेगिरि
दंङ दंङ मोजां मोजां गेले गिरि दं। आंसो मुंफोरखौ मोजां मिथिजोबाखै बिसोरनो खेला गेलेनो थाखाय सरखाराबो एसे सुबिदा
उम उम उम।
माने प्लेग्राउन्डफोरखौ मोजां बानायनांगौ एसे खेला गेलेनायाव
उम।
सुबिदाफोरखौ फैसाफोरखौ एसे दिहुननानै होनांगौ। जोंनि बाक्सायावबो गोबां फुटबल गेलेग्रा सुबुंफोर दं
ओम ओम ओम
गोबां गेलेयोबो। टिम हिसाबै। बास स्टेट वाइस बा कलेज कलेज लानानैबो आरो राय गथ'फ्रा स्कुल लानानैबो गेलेयो। स्कुल वाइसआवबो गेलेयो। बिब्दिनो गेलेयो आरो
दे होमबानि
औ औ दे दे अब्ला दे दे नोंथां लाखिथ'नोसै दे।